ओ खुलुमबाय नोंथां खुलुमबाय खुलुमबाय
नोंथांनिसिम गोजोन फुंनि फुं समनि गोजोन हामग्लायनाय बाउहरबाय
ओ बाउहरनाय थाबाय नोंथां आंबो
ओ बेनिफ्राय नोंथाङा माब्रै दं
अ अ दाहानदै थिगैनो दों र' नोंथां थिगैनो दों
औ नोंथां आंबो मोजाङै दं बेनिफ्राय खबरा आंनियाबो मोजां खालाय नोंथां
ओं-ओं-ओंखाम जाबाय नोंथाङा
औ फुंनि ओंखामखौ जाबाय नालाय नोंथा-नोंथाङा जाबायना जायाखै
अ अ जाबाय आंबो जाबाय जाबाय
औ नोंथां माजों जाखो मा माजों जाखो नोंथाङा?
ओ दाथ' फुंनि फाला नालाय ओ आलु सेफ्ले नाय। नो जादो बाय बुहुदखोनो नायदोमोन। तापर बिदि जाखाबबाय ओरैनो खनि खाजाखो
खोनानानै मोजां मोनदों नोंथां उमह आंबो जाबाय बेबायदिनो फुंनि ओंखामखौ बेनिफ्राय दिनै नोंसोरजों रायलायनो जाहोना जादों माने दिनै जों ससियेल मिडियानि सोमोन्दै रायलायगोन होननानै सानदों।
ओ जागोन नोंथां।
ओ बेनिफ्राय सुसेल गुबुन गुबुन गोबां दं। गोबां रोखोमनि दं दिया गुबुन गोबां। एप दं नंगोना नोंथां।
नुंगो नुंगो नुंगो दङो दोङ नोंथां दोङो
उ आह बेनिनो
दुब जाहैबाय उम अ दे अ दे
इन्स्टाग्राम
नुंगो नुंगो नुंगो
गोबां दं।
नुंगो नुंगो दोङो दोङो नोंथां।
नोंथाङा नोंथाङा ससियेल मिडिया एप बाहायोना?
बाहायो बाहायनाया नोंथां बाहायो। उम एस इटुब बाहायो बांसिन अ आङो इउटुब आरो इन्सटाग्रामखौ बांसिन बाहायनाय जायो आरो इउटुब आरो इन्स
औ।
आरो फेसबुकखौ ब फेसबुकबो नायो नोंथो फेसबुकखौथ' नोंथां।
आंबो फेसबुक खौ नायनाय जायो नोंथाङा।
अ। नों नोंथाङा ससियेल मिडियादो मा मुलाम्फा मोनदों हादों नोंथां?
आंथ' ससियेल मिडियाजों मुलाम्फा मोननो हादों। इउटुब नायनानै मुलाम्फा मोनदों गोबां। गोदान गोदानफोर सोलोंनो मोनदों जेरै माबाफोर मोनथियाब्ला इउटुबाव जों सार्च खालामनानै नायनाय जायो माबायदि खालामो।
उम नंगौ नोंथां नुंगो
बेफोरखौ नायनाय जायो बेजोंनो जों। बेजोंनो खोनानो मोनदों आरो खोनानानै संनो हादों आरो।
अ।
अ दा।
थांगो
ओमफ्राय नोंथाङा एसे बुं मा जागौ माने मा
अ आंनाबोथ' बिदिनो नोंथां। ससियेल मिडियाथ बिराद मुलाम्फा मोनदों आरो नोंथां।
जेरै- दा जों जोंनि जायगायाव आसामाव थानानै गामियाव थांनानै गोबां। बुहुमनि सोरगिदिं बुस्थुखौ नुनो मोनो जेरै ए आमेरिका लण्डनफोरनि आमेरिका लनडनफोरनि सायका आरो मानफोरनि थासारि ब्लक नुना मोनो ब्लक नुनो मोनो गोबां न नुफेरै नुफेरै बुस्थु नुनो मोनो आरो आरो बेनि बागै आरो स्लजेक खोनासंनो हायो। गोबां गोबां रोखोमनि मिउजिक खोनासंनो मोनो।
नोंगौ नोंथां बेबायदिनो आरो
ससियेल मिडिया होनबाथ' आरो स्पटिफाय दङ। बुहुद रोखोमनि दंबावो आरो नोंथां। मिउजिकनि बागै।
अ बे बेबायदिनो आरो आंबो बिदिनो इउटुबाव इउटुब नायनानै। गोबां बुस्थु आंबो सोलोंनो मोनदों जेरै मिउजिक मिउजिक बानायनाय सोलोंनो मोन्दों गिटार दामनाय सोलोंनो मोन्दों किबर्ड माबायदि दां बेखौ सोलोंनो मोनदों। बेनिफ्राय आरो गुबुन गुबुन टेलन्ट गुबुन गुबुननि टेलेन्टफोरखौ। रोंखा राखा जेसेबां रोङो माने रोंनाय बेफोरखौ नायनानै
नंगो नंगो नंगो
ओमफ्राय आरो। जों टाइमपास टाइम पासबो खालामनो हादों।
नंगो नंगो
माने माब्लाबा जों, हेलौ माब्लाबा जों बेखारै थायोब्ला, हमना ला
नंगो उम उम उम खोनादो खोनादो खोनादो हेल' हेल' खोनादो उम उम खोनादो दे
माब्लाबा जों माबाफोर थायोब्ला माने एसे बानाय मोनोब्ला माने बरिं थायोब्ला अब्ला जों जों ओ ससियेल मिडिया नायनानै जों गोसोखौ गोजोन होनो हायो। बेनिफ्राय हारसिं, माब्लाबा गोसोखौ हारसिं मोनोब्ला बेफोरखौ नायनानै जों गोसोखौ गोजोन मोनहोयो मोनहोनो हायो बेफोरनो थाखाय, नाथाय गासोंनिबो मोनसे मोन जोंनावबो मोनसे गाज्रि फारसेबो थायो। नङा होमबा नोंथां!
नोंगो थिग खोथा होनदों नोंथां। नंगौ नंगौ नंगौ थायो थायो। उम
आमफ्राय दा जेरै आं बा बांसिन नायोब्ला ससियेल मिडियाखौ आंनि गोसोनि थासारिया गाज्रि जालांनो हागौ। मानोना बेयाव जों गोबां बेलेक बेलेग बुस्थु नुयो जेरै सोरनिबा ओ दामि दामि दामि दामि गाननाय जोमनायखौ नुनानै जोंबो लुबैनो हागौ जुदि जोंनियाव जों नंगौ नोंथां जुदि जोंनियाव बिदि फैसा गैयाब्ला बादिबा बेफोरखौ जों गुबुनखौ नुनानै जोंबो लुबैयोब्ला, बे जोंनि थाखाय खहा जानो हागौ बेनिफ्राय आरो गुबुन गुबुनखौ नुनानै जों गाज्रि हुदाफोरखौ जों सोलोंनोब्ला बेबो मोनसे गाज्रि जानो हागौ। मानोना जों मोजाङै बाहायोब्ला
बां नंगो नंगो
बिदि मोजाङै बि मोजाङै रायजलायोब्ला न मोजाङै नायोब्ला जों जुदि मोजाङै नायो अब्ला बियो जोंनि मोजां खामानि जागोन जुदि जों गाज्रि नायोब्ला जोंनि बे गाज्रि खामानिखौ
उम नंगो नंगो नंगो। नंगो नंगो। दान आरो टाइम टाइमखौनो मिथिस्लाया माबास्लाया माबा टाइम मिथिया माबाया मिथि बेबायदि नायबो-नायबाबो बुहुद खहा जायो आरो नों थां मेगननि पावार थांनायनि चान्स थायो नोंथां दे दा खा-खानसेयाव खानसेयाव सानसेयाव गेप्स लायै गेब्स माने नायनांगोन आरो माने टाइम टाइम लाना नायनांगोन जेरै एक घन्टा नायनानै तिन घन्टा फ्रि थानांगोन।
इदि खालामनांगोन आरो होमबा नोंथां मोजां मोजां माबा मोनगोन आरो ससियेल मिडियानिफ्राय मोजां मा मा ओ मा होनो इयो? मोजां रिजाल्ट मोनगोन आरो नोंथां निजि ओ जिउनियाव जिउआव माने ओम फिननाय मोनगोन नोंथां।
अ नोंथाङा बुंनाय इदिनो बेबायदि जुदि जों मोजांनि थाखाय बाहायो अब्ला जों मोजां फिननाय मोनगोन। गाज्रिनि थाखाय बाहायोब्ला गाज्रि फिन्नाय जुदि जों
जागोन दे ओं ओं।
जों जुदि माबाफोर मोनथिया माने बेखौ माबायदि खालामो जेरै आं मोनसे एगजामपोल आं, आं दायो सिफुं बानायनाय सोलोंदों, जुदि आं सिफुं बानायनायखौ जुदि आं बानायबायनो नायालाबानो बानायबाय जानो हागौ। जुदि बेयाव माबाफोर ए से ए-एसे स्केलनि नङाबा टननि जुदि माबाफोर गरबरि जादोंब्ला बेखौ आं फाहामनो हायाखै हमना ला, जुदि हायाखैब्ला आं बेखो ससियेल मिडियायाव सार्च खालामनानै नायनो हागोन दि, बेखौ मा खालामब्ला जों मोजाङै खालामनो हागोन। बेनिफ्राय जाय एक्सपार्ट माने जाय रोंखायो बे रोंग्रा मानसिया बे भिडिअ'आव जोङो बुंनो हागोनदि बेबायदि बेखौ बेबायदि खालामो बेबायदि खालामो, नोङो बेबायदि खालामनांगोन। अब्लासो हागोन माने बेबायदि जायो आरो बुस्थुया। नंगौना नोंथां? माने बिखौ नायना जों बिदिबो सोलोंनो हायो। माने नङाब्ला जों, नङाब्ला जों
नङा आरो नोंथां हेल'।
अ न अ माने नोंथाङा बेनिफ्राय माबा जुदि जों बे बाथ्राखौनो जुदि जों खाथिनि सोरनावबा सोंनो नायगिरोमोनब्ला माने हमना ला जोंनि खाथियाव बिदि रोंग्रा मानसि गैयाबो जानो हागौ। नाथाय बे मानसिया गोजानाव दं। बेनिफ्राय सोलोंनो थाखाय बिनिफ्राय सोलोंनो थाखाय जों माने बिनि खाथियाव थांनांगोन। माने बिनि खाथियाव थांनानै जों सोंनांगोन बेखौ माबायदि माबायदि। नाथाय जुदि जों बे थाङा लाबानो जुदि जों ससियेल मिडिआव सार्च खालामनानै नायो जेरै इउटुबावनो हमना ला। इउटुबाव जुदि जों सार्च खालामनानै जों नायो। बेखौ माबायदि खालामो? माने जों गोजानाव थांनो जोंनि दरखार गैया जायो माने। जों बे खाथियाव मोनसे न'नि सिङाव थानानैनो जों बेखौ मोजां
उम उम ससियेल मिडियादो जेरै
न नायनानै नायनानै जों मोजाङै गावनि अ नंगौ नोंथां माने जों गावनि बेबायदिनो बुरखा बुरखा लागोन आरो
नंगौ नंगो नंगौ नोंथांनिया आवाज थिग फैयाखै नोंथां
आव जों बेबायदिनो जों दावगाालाङो आरो बेफोरजों सोलोंनानै
नंगो नंगो नंगो नंगौ नंगौ नंगौ नंगो नंगो थिग खोथा बुंदों नोंथाङा
नंगौ नोंथां बेबायदिनो नोंजों रायजलायनानै जोबोर मोजां मोनबाय जोंनि उनाव रायलाय
ओ आंबो गोजोननाय थाबाय नोंथां इयुनाव रायलायबावनो दे दे दे दे